नोंथां औ।
नोंथाङा खालामबाय दङ?
नै आङो जिरायनानै दङ।
आस्सा नोंथां बिब्दिब्ला जोङो दसे समनि थाखाय सबायाइ आरो दाउ ओंख्रि।
हायो नोंथां।
दाउ ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ सबायजों दाउजोंना
ओम नोंथां
सबायजों दाउजों बुङोब्लाथ' बेयो बर'नि मोनसे बिराद गोथाव ओंख्रि।
औ नोंथां।
बेखौ जोङो फार्स्टआव सबायाइखौहायो रुग्रोनानै लानाय जायो।
औ।
ओमफ्राय सबायाइखौ रुनो दोननानै जोङो दाउ बेदरखौ एक्सट्रायै एवग्रोयो।
औ।
ओ एवनायाव जेनेबा गोथाव जानायनि मा मा होयो जेरैहायो फार्स्टआव सामब्राम होनानैहायो बेदरखौ सेरबाय एवबाय नङा होमबा
औ नोंगौ
ओमफायो एवबाय बेदरखौ एवनांगौ दसे एसे गोबावनो एवनांगौ बिनि उनाव जेब्ला सबायाहायो रुखांनानै रुयो अब्ला बे बेदर एवनायाव सबाइखौ होनानै होनांगौ आरो
औ औ
ओमफाय बिदि होनानै एवदो दसे एसे गोबाव संदो बिनि उनाव मोननायाथ' संबाय थाबानो मोनखागोन नङा होमबा ओमफ्राय संखांनायनि उनाव ओ माबा खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ